हेलौ
हेलौ
औ फंबायबाय!
हेलौ
औ हेलौ
अ नोंथां
ओ खोनादोंना फंबाय?
हेलौ औ खोनादों।
ए
औ खोनादों हालौ
अ दे दे दे मा खालाम गासिनो बा?
हेलौ
ए मा खालामगासिनो?
अ नै आं जिरायनानै दङ।
आस्सा आस्सा ओ बिजिथ' नङा ने फ्रि?
हा?
अ ओ फ्रि बिजिथ' नङा फ्रि फ्रि ना? रायज्लायजागोन।
औ अ फ्रि।
होमबा मोनसे खोथालै
औ देनाय बुंनाय।
बे बर'नि माने फोरबोफोर बिनि बागै नोंथाङाबो एसे मिथियोना? मा मा फोरबो मा मा फोरबो दं बर'फोराव मा माखौ फालियो बोरै बोरै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओम।
होननायसाय।
फोरबो होनोबाथ' बर'फ्रा गार्जा हुयो गार्जा हुनाय आरो बिदिनो खेराय होनाय गोबां फोरबो दङ।
आरो मागो-बैसागोआबो गैलैया होमबा?
औ मागो-बैसागो आबोथ' मोनसे फोरबोआनो गोलैयो।
ओरैनो बोरै बोरै ओ फालियो मागोखौ नोंसिनि जायगायाव माबायदि?
ओम ओम मागोखौथ' जोंनि जायगायाव औ माग दाननि एक थारिग आव खुंनाय जायो।
ओम ओम ओमफ्राय
जेनेबा ओमफ्राय माग दानननि एक थारिगआवथ' जों सावा जाहैबाय दुइ थारिगआव सावो।
दुइ थारिग मागनि दुइ थारिगआव जों मा सावो बेलागुर?
औ बेलागुर सावो माने मागनि दुइ थारिग फुङाव फुङावनो आरो बे खालि सावो ओमफ्राय बिदिनो बे बेलागुरखौहाय लावखार गथ'फ्रा खुंनाय जायो।
ओम
ओ ओमफ्राय बिदिनो लावखारफ्रा दुब्लियाव एबा दैमा जिंफ्राव
उम
जायगा मोजां नायनानै
उम।
बेलागुर लुनाय जायो बेलागुरखौ औवाजों लुयो ओमफ्राय बेहावाय बेलागुराव सबाय साखलि जिगाब माने माइ जिगाब
उम
बेफोरबायदिखौ होनाय जायो ओमफ्राय जिगाबनि बानायनानै बेवहाय मोनफा मोनफा बुंनाय जायो आरो ना
बेलागुरा खौ मुं होयो
औ मुं होयो बेफोरनि मुंफोरखौ माबा राजा रानि ओमफ्राय सानथ्रि मन्थ्रि आरो दैमा जिङावहाय फेल बानायनानैबो थालिरनि फेल बानायनानै माने मोननै बेलागुर सावनाय जायो ओमफ्राय बिसोरनि नामा दायना आरो दायनि होनो
बा मोनबेसेसो बानायो बेलागुरखौ होमबा
ओरैनोथ' बेलागुरखौ ओरै जोंनि साइडआव मोनबा बानायो मोनबायाव ओमफ्राय राजा रानि ओमफ्राय सानथ्रि गाहाय ओमफफ्राय सानथ्रि मन्थ्रि बेबायदि थायो आरो
होनबा बेखौ खसेनो ओ साव हम हम खनसेनो सावजोबो ना बेखौ?
औ बेखौ सावनायनिबो माने गोबां नेम दङ
हो हो
बहाय माने लावखारफोरा माने बवहाय बेलागुराखौ सावैनि सिगां
उम
एन्थाब फिथा ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बुस्थु स्थु होनानै माने फुजा खालामनाय जायो माने बेवहाय बोर बियो आरोना बेलागुराव
औ
बिदिनो आबादफोर मोजां जानायनि आरो मोसौ मोसाफोरखौ गावसिनिखौ मोसा लावख्राया जानो हायिनि बायदिसिना बोर बियो ओमफ्राय बेवहाय आरो गामिनि मानसिफ्राबो थांनानै बोर बिहैनाय जायो
आ बेलागुरनि अनगायै ओ ओब बेलागुरखौ मानो थाखाय सावो होनोबा बेनो जाहैबाय आरो ना
औ औ औ
माने ओ बो ओम मा होनो बोर बि मोसौ मोसा मोस
माने औ गावसोर मोसा मोसौ मोसाखौ माने जा आ हाग्रायाव खायैनाय समावहाय माने मोसा लख्राया जाथे जानो दा हाथों बेफोरबायदि खौ माने गाहामनि थाखाय बोर बिनाय जायो आरो
दा बि
औ लावखारफ्रा
नि अनगायै गुबुन बेलगफोरा फालिया नामा बेखौ?
बिनि अनगायैथ' हारसाफ्राबो फालियो
नङा नङा लावखारनि अनगायै जेनेबा ओ गामियाव थाग्रा ओ जायफोरा
औ औ गामियाव थाग्राखौ माने औ औ। औ औ औ। माने गोदोहाय बांसिनानो लावखारफ्रासो बानायोमोन नालाय ओमफ्राय आथिखालनि मुगायाव थ' माने गामिनि ओसोल गामि ओनसोलनि मानसिफ्रो खुंग्रा जाबाय बेलागुरखौ खोनादोंना
ओरैनो ओ हो बागोआव बे बेलागुर सावनायनि अनगायैबोथ' बेलेग बेलेग ओ एन्थाब फिथा बेबायदि जानाय जाया होमबा?
औ औ एन्थाब फिथाखौ लानाय जायो जेनेबा ओम। बेलागुरखौ खुलुमनाय समाव माने एन्थाब फिथा होननानै खुुलुमो ओमफ्राय बिदिनो लावखार गथ'माखाया दुगैखां लोबस्रां माने एन्थाब फिथा खांनो थाङो आरोना। ओमफ्राय एन्थाब फिथाखौ खांनानै लाबोखांनायनि उनावा बेलागुरखौ होनानै खुलुमो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय माखासे थालांनाय लावखारफ्रा माबायो मा होनो बेलागुरखौ माने बै दैयाव दैयाव दै जिङाव लुनाय बेलागुरा राङा दायनिया
उम।
खोनादों ना? हेलौ
औ खोनादों। खोनागासिनो दे।
हेलौ। हेलौ खोनाया खै